उबाय नोथां।
हेलोव नोंथां
औ खुलुमबाय
नोंथां आ थारैनो
औ औ खोनादों।
औ औ खोनाबाय।
औ नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ साराय जागोन।
औ नोंथांजों आङो जोंनि बर हारिमुनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ सावराय जागोन।
औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जेरै-अनलाजों दाउ, सबायजों सामु बेफोरनो जाहैबाय होनबा न? बा ओ औ नोंथाङा जाफेरना मोनबाय जा?
औ जाफेरबाय नोंथां जाफेरबाय औ।
अह माबायदि मोनो जानानै?
औ जानायनोथ जोबोर मोजां मोनो जोबोर गोथाव मोनो आरोना।
औ बिदिब्ला बेखौ माबायदि मा संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मिन्थिगौ नामा नोंथाङा?
औ औ आङो बुंनोसै आङो अनलाजों उम अनलाजों दाउ ओम संनायनि सोमोन्दै ए से नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों। जेरै-जोङो अनला ओंख्रिजों दाउ जानो गोनां जोंनि गिबियावनो माइरंखौ खौ जोङो गिनै दोनग्रोनांगोन।
औ औ औ
एसे फोरानस्रोनानै लानांगौ आरो ओम आरो ओम आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो ओम जुदि आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अन गुन्दैखौ देनानै लानांगोन आरोना थबसि ओम थबसि एबा ओम थबसि एबा गाहेनाव जोङो दे नानै लाग्रोनांगोन आरो ओम बिनि उनाव जोंङो अन गुन्दै अन गुन्दै खौ देनानै जोंहा दैबो दं ओम दै गुदुं फुदुंना लानांगोन आरो बेनि उनाव दै गुदुं फुदुंना लाखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ होनांगोन एबा माइरं एबा अन गुन्दैखौ होनांगोन आरो अन गुन्दैखौ अन गुन बेखौ होखांनाय नाय नि उनाव अन गुन्दैखौ जोङो होखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो दसे सम ने-नेथ'नांगोन आरो
औ
बिनि उनाव जोङो ओम बेदरखौ बेदरखौ होनांगोन बेदरखौ होनायनि मोनहोखांनायनि उनाव एसे ओम बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामना लाग्रोनानै जोङो बेवहाय होनांगोन आरो एवफाम एवफ्रामना लाग्रो लाग्रोनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव औवा औवा गाजाखौ होनांगोन औवा गाजाखौ हो खांनायनि उनाव बेवहाय मस्ला मस्लि बायदिसिना जिखुनु ओंख्रियाव नांगौ जायो बेखौ होनानै एसे खोबहाबबानो जोङो बिदि ओंख्रिया ओम अनला ओंख्रिया जायो आरो
ओमबा ओ अनलाजों दाउ आरो औवा मेवाइखौबो खेबसेयैनो बेयावनो संफानाय जाखायोना जों माने बिदि जाफेरना मोनाखै आरो जोङो औवा गाज जादों अनलाजों सङोबा बेयाव बेदर होफेरना जाफेरना मोनाखैमोन। दिनैसो नोंथांनिबाय खोनानो मोनबाय। औ जोंनिथिं जायबो दा अनलाजों दाउखौ बिदिनो संनाय जायो आरो नों थांङा जेरै-बुंलांबाय उन गिबि गिबियावनो जोङो माइरंखौ एसे सोमना दोनथनांगौ दसे समनि थाखाय। जाहाथे माय नङा देनायाव थाबनो गेब्लेयोबा मोजांसिन गुन्दै जानाय रखमै बेनि उनाव देनो थाखायथ आथिखालाव जोङो दिंखि बा उरालफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनखाया आथिखालावथ मेचिनजोंनो गोबाङानो देखायो। औ मिसिं औ मि थिनदों जोङो देना लाबाय अनखौ देना लानानै बेनि उनाव जोङो सारायाव माने जोङो गोबांसिनै अरदाबावनो संनाय जायो आरो। ओंख्रि सोङोब्ला औ अदाबाव संङो ब्ला बांसिन गोथाव जायो आरो जानायाव। बेखायनो‌ जोङो ओ बेनि उनाव जा दाउ होगोन बे दाउखौ जोङो बुथारनानै साफा खालामना लाग्रोनाय जायो आरो गोदानानै। साफा खालामो खालामनानै औ बेनि उनाव जोङो सारायाव थाव एसे होनानै बेखौ बेदरखौ एवफ्रानना लानाय सै आरो बेयाव जा जा गोनां जानाय मस्ला आरि बाहायनाय जायो। जेरै-सामब्राम, हायजें, बानलु ओ बेफोरखौ होनाय जायो आरो, होनानै एसे एवफ्रामनानै जोङो बेखौ थोरसियाव दिखांना दोननाय जायो आरो, बेनि उनाव जोंङो सारायाव दै होयो दै होनानै दैया जेबोला गोदौगोन दैया जा थिं बांसिन गोदौगोन बै थिं बै अन गुनन्द बेखौ जोंङो फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो। अ औ गोदौनायथिं जों सारो नङाब्ला बेखौखौ थाखायो होननानै बो बुंङो आरो। खेसेयनो जों जुदि गोबां गोबां बांयै होयो औ बेबायदि गोदौब्ला होबाय होननानै बेयाव आरो गोनांथाराथ जाहैबाय संख्रि, खारै खारैआनो गोनां औ खारैखौ बुंफैयो। जोंङो होननानै ओमफ्राय बै फ्रानना दोननाय बेदरखौ जोङो बेयाव होना होनाय जायो आरो। अन होखांनायनि उनाव औ बेबायदिनो संनाय जायो आरो। जोंनिथिं जायबो ओमफ्राय नोंथाङा सामु नोंङो सबाय जाफेरबाय दा?
औ जाफेरबाय नोंथां।
औ औ बेखौबोथ मिथिगौ जानांगौ एसे माबाय
उम औ ओरैनो एसे मिथिगौ थेवबो मिनथि जोबा आरो ना नोंथाङा फोरमायना होदो
औ औ बेसेबां मिथिगौ बुंलाय आरो
ओरैनोथ ओ सबाय आरो मा होनदोमोन सबायजों मा होनदोंमोन? सबायजों साम'गिबियावनो जोङो सबाइखौ दे उम एवग्रोना लानांगोन एवग्रोनानै जोङो सबाइखौ देनानै लाग्रोयो जिहेतु उम गावनायनि थाखाय सबाया बेनि उनाव जोङो सबाइखौ सोमना दोननाय जायो।
औ नंगौ।
उम सबायखौ उम खौ बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो साम'एबा उम जोङो साम'ख बो जोङो उम हाथाय बाजारनिफ्राय एबा बिलो उम दैमा दैसानिफ्राय जोङो जेनेबा खनना लाबनाय जायो नालाय उम बेखौ जोङो बिदि दाखोनखौ जोङो गारौ उम उम बेखौ जोङो सानै सानथाम साननै सानथामसो सोमना दोननाय जायो दैयाव आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ उम बेनि दाखोनखौ ओम दाखोनखौ जों गार होननाय जायो। आरो होम आरो बेनि उनाव जोङो बिदिनो साम गोलावबा बिसोरनि खिथुखौ गारनाय जायो आरो साम लादायबा बिसिनि माबाखौ दिहुननाय जायो आरो बिसोरनि मोदोमखौ दिहुननाय जायो। आरो बेजों आरो होम आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो होम बेफोरबायदिनो ओ
औ
मखौ मोजाङै सुस्रां लानांग मानो जोङो ओ
जाहाथे बेनि औ औ मैलाफोरा ओंखारलांनाय बायदि हुयो आरो ना सामखौ हुनानै सुना लायो
औ
औ बेनिफ्राय
बेनि बेनिफ्राय जोङो ओ जि सबाय सोमनानै दोननाय बेखौ ओम सौ ओम बेखौ ए दै एवख्रांना लानानै
औ
होम दै होना दै होनानै एसे गोदौ ओम गोदौ होबाय बेनि बेनि सिगाङावनो आरो साम खौ एसे बे एवफ्रामना लानानै जोङो ओम बेखौ बे सबाय ओम बे सबाय गोदौनायाव होदो साम खौ होबाय। बिदिनो एसे गोदौ होबाय। बिनि उनाव संख्रि हालदै बेफोरबायदिनो बायदि मस्ला संख्रि जेनेबा बेफोरखौ स ओ खारै सारै बेफोरखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जों ओ जायो आरो
गोनांसिन मुवायानो जाबाय खारहै आरोना
औ औ
दा बे खारैखौ मारै मा बानायनाय जायो अबेननिफ्राय बानायो बेखौ माबायदि बानायो बेखौबोथ मिथिगौ जानांगौ थाङा मानोना जोंनि बर हा रिनि सुबुंफोरनि नखरावथ था हायो नालाय
औ नंगौ।
दा खारैखौ माबै दि बानायो बेखौबोथ मिन्थिगौ।
औ खारदै औ खारैखौ ए खारैखौ जोङो थालिर दफां बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। ओम बेखौ थालिर सोंगौ जोंगो दान फायनानै जोङो थुख्रा थुख्रा दानसना लानानै बेखौ जोङो फिसा फिसा उम फिसा फिसा उम जिरना लाग्रोयो जे ना लाग्रोनाय नि उनाव जोङो फोरानो आरो बे थालिर बिफां उम बिफांखौ फोराननायनि अनगायैबो आरो बेफोरनि थालिर बिफांनि मादाया बांसिन गोबाब जायो आरो जोङो उम थालिर बिफांनि मादाखौ उम मादाखौबो जोङो खारै बानायनाय जायो बे फोरबायदिनो जोङो उम खारैखौ जोङो मोननाय जायो आरो बे उम आरो जोङो खारैखौ उम बे थालिर उम उम थालिर बिफां उम एबा उम थालिर मादा
मादा औ
सा फिसा जि उम बेखौ फिसा फिसा जिरनानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो जेरै -मास मोननै मास मोननै बा मास मोनस दे बेफोरबायाददि फोराननानै जोङो जिखुनु रानख्राबजोबबा जों बेखौ सावनाय जायो आरो सावखांनायनि उनाव जोङो
औ
फ्राय जोंहा हां गार मोनो मोना हां हां गार जाखांनायनि उनाव जों बेखौ सानद्रिनिफ्राय सानद्रिनि सानद्रिजों जोङो सालिनानै जोङो बे खौ जोंङो उम जेनेबा मोनसे उम ओम जे एबा खरखाबै नालेंखर खरखाफोराव होनानै जोङो बे खा खारैखौ होनानै जेनेबा उम थालिरनि साव उम थालिर गिदिरनि हांगारखौ जोङो बे जेल नायाव। होननानै जों बेयाव दैखौ दैखौ होनानै जोङो। खारेग खौ मोननाय जायो आरो
औ बेबायदिनो आरो गोबां खोनानो मोनो जे बेनि अनगायैबो बै जे जोङो सबायाइ बा बेसरफोर मावो जे बिनि जे साख्रि थालाङोना खांबोला बेफोरखौबो खावना दोननानै बानायनो खोनायो आरो मानसिफोरखौ थेवब्लाबो साबसिन औ थेवब्लाबो साबसिना थालिरनियानो जायो आरो थालिर बिफांनियानो औ नोंथां बुंनाय बेबायदिनो जोंबो बेबायदिनो बानायो आरो थालिरनि खारैखौ औ आरो अमाजों नारजि होनोब्लाबोथ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिखायो औ बेफोरखौबोथ जाब फेरखाबाय दा?
औ जफेरबाय।
आरो जों जे बुंलांबाय अनलाजों दाउ बेफोरबो जोंनि हारिमु नि आसार खान्थियाव माने बाहायनाय जायो आरो नुनो मोनो जेरै हाबाफोराव दाउ अनलाजों दाउ खैना गोदाना हाथााखालि हाथा सनि खालि हर
ओम बेखौ आं नोंनाव मोनसे सोंथि खालामनो सानदों? बे अनला ओं ओख्रि एबा दाउखौ जोङो खैना गोदानखो खैना गोदान एबा हिनजाव गोदान लाबोब्ला जोङो बेखौ मानो खुरग्रोनाय जा जायो बेखौ आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
आङो बेनि बागै मिथिया नोंथां नोंथाङा मिथिगौ नामा?
आंबोथ मिन्थिया मि थिखाय सोंदोंमोन नोंनाव ।
आंबो मिथिया मिथिनो। दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जोबथ'बाय होमबा? नोंथांजों सावरायनानै जोबोर बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ।
औ दे बिदिब्ला।
थाबाय। नांसि दे।